औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथाङा दा मा खालामबाय दं? नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
आं ओरैनो दं आरोना जिरायनानै।
औ आदसा, आदसा नोंथांनियाव आं जेनेबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन आरोना सावराय जागोन ना नोंथां?
सावराय जागोन।
जेनेबा जोंनिया दा जोंनिया बर' हारिया गोबांबा मोसानाय रोजाबनाय दामनाय देनाय दङ आरो ना बेफोरनि बागैनो सावरायनो होननानै जेनेबा बर'नि मोसानायफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ हागोन नोंथां जेरै जों बर'फोरनि ओ गोबां रोखोमनि मोसानाय दं आ
ओ औ
बे मोसानायफोरा जेरै जों बागुरुम्बा मोसा नाय खेराइ मोसनाय ओमफ्राय ओ जो- गोबां जेरै दौदिनि मोसानाय। बेफोरबाय गोबां होैसोम बा लथा लानानैथ खैजोमा बानाय मोसानाय आरो लथा बानानै मोसानाय लेरबाय सानो गोबां मोसानाय दङ आरो ना बिस जेरै बागुरुम्बा मोसानाय बिबाग एसे फोरमानानाय सानदों माब बा मोसानाय एबा बागुरुमा बा मोसानायखौ जोंनि दिल्लीनि नै दिल्ली बेयाव जा सस्रि सान फालिदोंमोन एबा जिगुज जिबा' बे खालि जोङो बर'फोरा एबा हिन्जावसाफोरा हैदोंमोन आरो ना बे मोसाहैनायाव जोंनि बे बागुरुम्बा मोसानाय बे मोसानायखौ आ तनि जा आ बे बिसोरो जोंनि बे बागुरुम्बा मोसानायखौ मोनसे साबसिन एबािरि साबसिन होननानै होनोम मोनो आरो ना बे बागुरुम्बखौ जोङो बागुरुम्बा मोसानायखौ जोङो सिखिरि मोसानायखौ बुङो जेरै जे बार आरो जेरै बानायनो मोसानाय एबा जेरै बे बागुरुम्बा मोसानायाव जोङनो नांगौ मानि आइजोफोरा गयो आइजोफोरानो मोसायो आइजो एबा हिनजावसासाफोरा बेखौ बे मोसानायाव जेरै गानग्रा जोंनि हारिमायारि गान हारियारि गाननानै दं बे गोमो गाबनि दख'ना एबा जेरै गोथां आरो गो्जा लोगोसेनो गोबां रोखोमनि जेरै बिबार लानायबो जों नुनो मोनो आरोोना बे जोंनि जेफ गोबां मोजाङैनो हायो मोसा खांनायनि उनाव बेखौ जोङो बे बागुरुम्बा मोसानाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथिा नोंथाङाबो बर'फोर मोसानायनायनि बागै माबाफोर बुंनो सानदों नामा
औ जोंनियाथ' बर'फोरनिया गोबां मोसानाय जों आथिखालावथ' जोंनिया बर'फोरनि म मोसानाय बुङोब्ला जोंनिया गासै मोनद' बर'फोरनि मोसानाय दङ जेरै खेराइ मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय हाबा जानाय मोसानाय बैसाग बैसागु मोसानाय आरो रायजो जानाय मोसानाय आरो गोदान बर' गोदान बर' मोसानाय बा मडार्न बड' डेन्स गोदान बर' मोसानायनि अनगाय अगायबो दोरोङारि बर' मोसानायफोर दंबावो आरोोना गोबां बेनि मनो मज ै आं नोंथांनि सिगाङाव जेनेबा आङो मा होनाय बे हाबा जानाय मोसानायनि बायदि बेसे फोरमायना होनो सानदों जाय मोसानाय ज जेनेबा जोङो जाय मोसानायखौ बर' हाबा बर' हाबाफोराव मोसानाय मोसानाय जायो जेनेबा बर' हाबा खुंनायाव मोसानाय जायो बेखौनो जोङो जेरै बर हाब मा होनोमोन हाबा जानाय मोसानाय होनना बुङो आरो ना जेनेबा जोंनिया हाबा सोदोबा बे मोननै गुदि सोदोबजों। नांजाबफानाय जेरै हाबा सोरदबा सोमजि आरो ना दाजाबफानानै हाब हानि ओंथिया जाबाय। हानि ओंथिया हा आरो बानि ओंथिया बाननाय थामबा थामहिनबा मावफुंनो होनना बिबान बाननाय आरो। औ बेनि थाखायनो हाबा सोदोबनि जरखि जर'खांथिया जोंना जागोन। संसार जानो होननानै देरसिन एबा गिलोसिन बिबानखौ बानस'नाय आरोना बेबायदिनो जानायनि ओंथिया जा-जाहोनाय एबा गावनो मावफुंजानाय गोदो गोदायनि बर'फोरा जेनेबा हाबायाव बारलाम्फा आरो बैराथि मुंनि। सानै रोखोमनि बिबान बानस'ग्रा थायोमोन आरो ना बिथांमोना। हाबानि आलासिफोरखौ रायदावनो आरो हाबानि गुबुन गुबुन बिबानखौ बानस'नो नांगौमोन औ नोंथाङा बेखौ मिथिगौ ना?
औ औ मिथिगौ।
बे बे मोननैनि बारलाम्फाया जादों हौवा हानजा आरो बैराथि हानजाया जादोंमोन हिनजाव हान आरो ना औ बिसि थै जानायनि हौ बिसि थै जानाय हौवा मानसिया बारलाम्फा जानो हानायनि खान्थि गैया आरोना गैयामोन आरोना
औ।
औ गैयामोन आरो फिसाय थै जानाय आइजोआरियाबो बैराथि जानो मोनामोन आरो ना।
औ औ औ।
खालि जोंना हिनजाव गोदाननि न'आव बेखौ लायनो थांब्ला बारलाम्फा आफाया हाथर साफ्रा थरसे बिखुङाव बानना लानानै मोसानो नांगौमोन आरो ना। औ मोसाननांगौ बेनो जाबाय हाबाखौ बा एबा थामहिनबा संसारनि बिबानखौ लाहोनो हायो आरोना मोनसे बेनि थिया बेनोदि जाय खान्थिनि गेजेरजों संसारनि बिबानखौ बान्नाय जायो बेनो हाब बा आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
हाथरसाफ्रा बाननानै मोसाखांनायनि उनावहाय खायफा खै बा जायगायाव हाबायाव दानाय हाबायाव दान दाननाय अमानि खर'खौ बानानैबो मोसानाय नेम दंमोन आरो ना औ। बेबायदिनो जोंना बाननानै मोसाखांनायनि उनाव बारलाम्फाया फिन मोसा बावनांगौ बे केेबाव बारलाम्फानि मो दोमाव बार। बरानासा थास एबा
औ औ।
अमा खि गोबोरखि होनानै सान स्नि सान दाइनसो। फेसेवना दोननाय दैखौ लुदलाना होनानै मोसानो‌। होयो आरोना। बेनि अनगायैबो बुंनाय जायोदि बारलां बारलाम्फा एबा बारलाम्फा। थामहिनबा हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि संसाराव फैनाय फै-फैनो फैनो हानाय गाज्रि बारखौ थामिनबा खै फोद होदाफोरखौ लांफानानै बिसोरनि संसारखौ सुखु गोजोन खालामो होननानै फोथायनाय दं आरोना गुबुन औ गुबुन फारसेथिं बैरा खाथि आलासिया जेरै गय, फाथै, बिरि, मला, थांखु हंखा जौ सेरेब आरि रानना हो रानना हो होना रायदावनांगौ। आरोना औ बेनिखायनो बिसोर खौ बुंनाय जायो बराय बराय रायथि बैराथि होनना बुंनाय जायो आरोना बेखौ रानखांनायनि बैराथिया मोसायो अनजिमा जेनेबा जिमानि फारसे बार लाम्फाया सासे एबा सानै थायो नाथाय बैरा नौ आरो ना माब्लाबा माब्लाबा साब्रैबो जायो आरो ना बर' हाब याव बर बर'फोरा जेनेबा सिफुंनि अनगायैबो गुबुन दामनाय देनायफोरखौ बाहायनाय नेखान्थि गैया औ बर' हाबायाव सिफुं दामग्राया मोसा मोसा मोसासो सिफुंखौ सुनांगौ आरोना बे रोखोमैनो सिफुं सुग्राखौ बांसिया बांसियाल एबा सिफुं दारिया बुंनाय जायो आरोना नासिना मोसानाय बै। बैराथि मोसानाय हाब हाबा जानाय मोसानाय बैराथि दरखेंनाय आरो। बै बैराथि दामजुग्राया बारलाम्फा मोसानाय बेयावब बै। साल एबा सिफुंदारि मोसानायखौ सिफुंदारि मोसानायानो जादों नों। थां जोंनि हाबा जानाय मोसानाय आरो ना नोंथाङाबो जेनेबा बैस। बैसागु मोसानायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ औ हागोन नोंथां ओ आं बैसागु खेराइ मोसानाय ओ बेनि बागै बुंनो सदों खेराइखौ जोङो खेराइ बुङोब्ला जोंनि ओ बर' हारिनि मोनसे। मोसानाय आरोना बेखौ जों बर' हारिफोरा मोसायो ओ बे बेखौ जों मोसायो मानो मोसायोब्ला बेखौ जोङो जोंनि आफा बोराइ बाथौखौ। ओ सिबिनायनि थाखाय ओ एबा जोंनि जा बैसुमथि आइ बे खौ बेनिखौ सिबिनो थाखाय जोङो बे ओ खेराइखौ मोसानाय जायो आरो। ना ओ बे हारिनि जेरै
औ।
मोजां आबाद एबा जोंनि ओ मोजांनि थाखाय आरोना बे औ बे बेयो बे मोसानाया जोंना ओ। थामनि जाख जायो आरो ना औ बेनि दा बेनिफोरबायसानो जोङो बे खेराइ मोसानायखौ मोसानाय जायो। बे खेराय मोसानायायाव ओ। जेरै जोंना ओ नांगौ बादि आगजु जेनेबा बर'फोरनि एबा। जि आइटेक मोननायज दामग्राा आगजुफोर जेरै खाम जथा। ओ सिफुं ओ थरखा ना। ओ दा थाङा ओ जेरै। नोंथाङा ओ बुंदोंमोन जेरै बैसागु मोसानाय बे बैसागु मोसानायखौ नों। फोरमायना हागोन नामा।
औ बैसागु मोसानाय होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया मा होनोलाय बेखौ बोसोर। नि सैथो दान जोबनायनि लोगो लोगोनो जोंहा बैसाग दान सफैयो नङा होमबा।
औ औ।
बै बैसाग दानावनो जोंना बर'फोरा बैसागु एबा बैसागो रंजा। थां रोंजाथाइ फोरबोखौ फालियो आरोना औ। गिबिसिनखालि जोङो मोसौ थुखैनायखौ सैथो दान जोबगोन खालि थुखैनाय ज जायो आरोना औ बेनि उनाव अखानायनिफ्राय जोंना गोदान बोसोरा जागायो आरो नङा होमबा नोंथां। औ नंगौना नोंथां।
नों नंगौ।
औ बेनि उनाव जोंना मोसौ थुखैखांनायनि उनाव बे साना बैसाग दान एबा गोदान। गोदान बोसोरनि गिबि खालाराव बै सानखालि बयबो गावबा गावनि न'खराव। थानानै बाथौ बिन्दुआव बयनिबो मोजां मोजां हामलायनाय। बा आफा बोराइ बाथौसिम सिबिहरनायखौ जासिहरो आरोना औ। बेनि उनाव जोंना जेनेबा बेनि उनावनो जोंना फैयो। सार बेनि उनाव जोंना मोसानायखौ जागायजेनो आरोना जेरै बैसागु मोसानायखौ। जेनेबा जोङो बर' गासैबो बर' बर' मानसिफोरा जेरै जोंनि हमना ला जों। जोंनि गामि दखरसेनि जोंनि सेंग्रा सिख्ला। जेनेबा आदा बाजै गासैबो जयै लोगो नांना जोंनिया बैसागु। बेखौ मोसानो थाखाय जोङो लैहोर लैहोर ओंखारबोयो आरो ना।
औ।
आरो रंजाफैयो जाहाथे जोंनिया। बोसोर गोदाननि बोसोर गोदाना जोंनिया गाहामै। थाङो आरो ना
औ।
बिदिनो आरोना जोंनिया दा समावबो थौबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा? दे।
औ औ दे नोंथां गोजोन्थों।